हेलौ
औ खोनादों नोंथां ना
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों
थां औ ओ नों औ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलनायखौ जासिबाय दे नोंथां
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आंनो दसे सम होनो हागोनना।
औ आं दा समाथ' फ्रिखा रायलायनो हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायदो मा आयदानि सायाव रायलायनो।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि रायलायनायनि आयदायानो जाहैबाय बैसागु आरोना नोंथां।
अ बैसागु जायखौ होननो जोंङो औ बैसागु मिथिगौ। दे मोजां जोबोद मोजां आयदानि सायाव नोंथांङा रायलायनो नागिरदों दे बुं दे।
औ औ ओ बिदिब्ला आंनो जागाय जायजेनसै नोंथां सौ होनोब्लाथ' जों सेबो मिथिखायो मोनसे
औ
नि मोनसे बर' हारि मोनसे फोरबो बियो बैसागु मान रजानाय फोरबो
औ औ औ
जोंनि बर' माहारिनि गासैबो ओ सुबुंफोरा माने बैसागुखौ फालियो। आरो
औ
बैसागुनि सानसे जों ना सानसे सिगां मोसौफोरबो मोसौ फोरबो लाखिनाय जायो आरोना। बे मोसौ फोरबोआव जोंहा गोबां औ गोबां ओ बिदिनो गिबियावनो जोंङो फुंङावनो ओ दुगैस्रां जुस्रां मा खालामो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय आरो ना मोसौखौ थुखैनो थाखाय याव बेफोरबायदि नि सारायनि एबा खान्थानि हांगार लानानै खौ फथा फोननायखौ नुनो मोनो आरोना बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय फथाब होयो बिदिनो फथाब फोननानै जोंङो बेखौ दिहुननानै लाना फैयो लाना हो फोराव थुखैयो आरोना बेखौ थुखैयो बेखौ थुखैय बिमा बिमा बायदि दाजा
बेखौ
एबा गानो आरोना ओ बिदिनो औ बिदिनो मोसौनि फोरबो अ थुखौ जोंङो न' न' थांङो आरो गोजाम बिसोरनि गोजाम जि जा दिरुं बेखौ जोंङो ओ दैयावनो गारबो'यो एबा लांनानैबो न'आव दोनहैयो। ओ बिनिनो आरो मोनाबिलि समाव ओ मा खालामो जोंङो गोदान दिरुं एबा बिसोरनो गोदान ड्रेस होनाय जायो होननानै जायखौ होनो मेसिननि गोदान ड्रेस आनो जाहैबाय गोदान दिरुं बे दिरुंखौ जोंङो होयो आरो ओ बिसोरनि ओ गं गं थाव गुबैखौ फोननानै होयो आरोना। बेखौ नुनो मोनो आरो आलारि बाथि सावनानै आलारि बाथि सावनानै बिसोरनि नोय गय जरा जरा होनानै
बिसोर गनायनाय बायदि आरो बिदिनो बे सानखालिनो मोसौनि सान खालिनो जोंङो मोनसे फोरबो दंबावयो जे
उम
ओ गोखा गोखै मैगं जानाय बेफोरबो दोंङो फोरबोआव जोंङो मा खालामो गोखा गोखै मैगं जानाय फोरबोआव ओ जोंङो दिंखिया बिदिनो गोबां मैगं या खान्थाल, थाइजौ बेफोरखौ होन ओ मा होनो बोर माबा अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ होयो आरो ना नोरसोन बेफोरखौ गोबां मैगंफोरखौ होजोबनानै जोङो जमानो ज'यैनो। सङो संनानै बेयाव सोरबाबा बेदर होयो सोरबाबा दाउजों जायो बे बेबायदिनो गोबां जोंनियाथ' बेदर होनोब्ला बर'फोरनिया अमा बेदरानो आरोना साबसिन आरो हामसिन बेखौनो गासैबो मोजां मोनो बे बेदरखौ होयो बेनि उनाव बिजों जमानो गासैबो ओ ज' जानानै ज' जानानै न'खरनि फोरा जायो एबा गामिनिफोरा जायो बे फोरबो खालि ओ जोंनिया ओ न'आवनो बानायनाय जौ गोरान एबा जौ गिसि आरो माइब्रा बिदै बेफोरखौबो संना दोननायखौ नुनो मोनो आरो जानो फैयो बिखौ ज' ज' जालायलायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो ओ बे सानखालिनि उनाव नैथि सेथिखालि सेथि ओ बैसागुनि सेथि सेथि खालि जों मा खालामो मानसिनि मानसिनि दिन होनो बेखौ गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ उन्दैफोरखौ अनसायनाय आरो उन्दैफोरा गिदिरफोर खौ मान होनाय एबा जोङो ओ- खुलुमलायनाय आरो ना। खुलुमलायनाय सान थायो बे खालि ओ- न'- न'- इसिंफोरखौ साफानो लिरस सुनानै एबा जोङो ओ- जोंनि ओ- मन्दिराव एबा आनान गसाइनियाव जोङो एसे बोर लास्रांलायो आरोना बेनि उनाव ओ- गोदोरखौ खुलुमो उन्दैखौ अनसायो सोरबा सोरनोबा गिफ्ट होयो जेरै ओ- ओ- हौवासाफोरनो एबा बिफाफोरनो बिमाफोरनो दख'ना होनायखौ नुनो मोनो एबा बिफा फोरनो गामसाखौ होनाय नुयो सोरबा आरना आर'नाइखौ होनाय नुयो बिदिनो बिदिनो गासैनोबो बिदि होयो आरो जोंनिया मोनसे नेम दंबावयो बियो ओ बैसाग ओ बैसागो गासैबो अम- गामिनि ओ- सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ज' ज' ज जानानै हानजा जानानै जोङो जोंनि बर' हारिनि दामग्रा थेग्रा जेरै खाम सिफ सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानो थांनाय नुयो आरो ना गामि गामि दाब दाब जायगायाव बे गामि गामि दाब दाब जायगायाव मोसानो थांनायाव जोंहा मोनसे दख'ना दख'ना गाननाय जायो बे दख'नायानो जाबाय गोमो आरो गोमो बिदुंखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो आर'नायइ आर'नाइखौ जानजियाव खायो आरोना आर'नाइ खायो आर'नाइ गोथां ओमफफ्राय ओ- मोसानो थाखाय लानाय जोमग्रा हिया जाहैबाय रेगे रेगां फास्रा। बेखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो हौवासाफोराबो बिदिनो दानियाथ' गोबां गामसा ओंखारबाय बायदि बायदि कालारनि थेवबो जोङो गोथां कालारखौनो गानाय नुयो हौवासा बांसिन बैसागु आव गोथां कालारनि गामसाखौ फारियाव हाजो आगरनिबो ओंखारबाय दा गोदोथ बानायना होबाय गामसेयावबो बिसोरबो बिखौ गाननानै ओ- गामसा ओ फालि ओ- एबा आर'नाइ आर'नाइ गोथांखौ लानायखौ नुनो ओ- सोरबा गोज्जा लायो बिदिनो बायदि रोखोमनि गाबनि आर'नाइखौ हौवासाफोराबो लानानै गस्ला गिन्जि एबा गस्ला गुफुर सार्टफोरखौ गाननानै बिसोरो इसफुथिंफोरखौ गाननानै बांसिन गुफुरखौनो गाननाय नुयो ओ बिदि गाननानै बिसोरो ओ ओंखारलाङो बिदिनो जोंनिया ओ मोसानायफोरा फोरबोआ जोबखांबा जोङो गासैबो ज' जानानै गामिनि ओ जा ओ गामि गामि मोसानो थांनायाव माइरं एसे सोरनिबा न'खराव बिगोमाया ओ माइरं एसे होनानै ला ओ हरनानै बोर लानायखौ नुनो मोनो एबा मोसाग्राफोरा बिनि न'खरखौ ओ बोर साबस्रिना फैयो आरोना। बिदिनो फैसा हरो सोरबा माइरं हरो गोबां रोखोमनि बिदिनो जौ बिदैफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो म जानो थांबा औ जौ गोरान ज जौ गिसि बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो
उम उम
बिदिनो होनानै बिसोरो रंजा बाजा मोसानानै फैयो आरोबा बे जोबखांनायनि उनाव ओ- जोङो ओंखाम लावखार बायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो आर ना ज' ज'नो गासिबो एना एनि गैयालासिनो ओ- गामिनि गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गाथाय गासैबो ज' जानानै बे ओंखामखौ जायो आरो ना। नोंथां नों ओ बिदिनो नोंथांनियाव मोनसे सोंनो सों थि सोंनो नागिरदों आं नोंथांमोननिथिंबो दासिमबो बेफोरबायदिनो गावनि खुगा मेथाइजोंनो एबा गावनि हारिनि दामनाय देमनाय आयजु आगजुफोरखौ लानानै दासिमबो ओ मोसायो नामा नोंथां?
अ अब्ला नोंथाङा बैसागु औ बैसागुनि बागै नोंथाङा दा बावैसो सिगां फोरमायलांबाय नोंगौ नोंथां होननाया गासैबो सोमोन्दो गोनां बैसागु होनबाथ' मि फाय जोंनि मा जोंनि बर' हारिनि मोनसे रंजालि बैसागु रंजालि बै सागुआव मा जों बर'फोरा नोंथां होननाय बायदिनो मा ओ रंजायो बाजायो मोसायो आरो मा जोंहा मोनसे दंबावोमोनदि ओरै जोंनि जायगा जों बावखुंग्रि होननाय हाजोखौ नों मिथिगौना नोंथां? बावखुंग्रि फेस्टिभेल होनो जायखौ जेब्लानो बैसागुनि ओ से संक्रान्ति खालि जेब्ला से संक्रान्ति जायो अब्ला बे दिनाव मा बावखुंग्रि हाजोआव जोंहा बावखुंग्रि गाखोनाय फोरबो दङ। बेवहाय गासैबो रोखोमनि बर' सुबुंफोरा दाब दाब ओनसोलनिफ्राय फैनानै मा बाहागो लाफैयो। आरो मा हाजोखौ गाखोफैयो हाजोखौ मानो गाखोयो होनो ब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे फोथायनाय दंदि बे हाजोखौ गाखोयोब्ला गाखोजोबनो हायोब्ला माने मा-मानसिनि साननाया जाफुङो माने नोंनि जिउआव मा थांखि लादों मा नों सानदों बे खामानिफ्रा जाफुङो होननानै जों बेखौ फोथायनाय दङ बेखौ फोथायनाय लानानै मा दासिमबो जों बेखौ बिदिनो बोसोराव खेबसे संक्रन्ति खालि फालिनाय जायो जायो नोंथां। आरो नोंथां होनलांनाय बायदिनो जोंनि गामियाव बि बिदिनो ज' ज' मोसायो बिदिनो ज' ज' रंजायो बर'नि जेरखम दामग्रा ओ ओरोंआरि दामजु खाम जथा सिफुं सेरजा ओ थरखा बेफोरखौ लानानै जों बैसागुआव गिदिङो आरो जोंहा मा खुगा मेथाइ होनो जायखौ खुगा मेथाइआ ओ बाव लिरगिरिनि नाम थाया नों जायनो गोसो जायो बेनो बानायना खननो हायो बेखौनो खुगा मेथाइखौ जों बैसागु बोथोराव बाहायो माने एदावलायनाय जंखालायनाय बिबाजै एदावनाय बिदिनो बिबोनां एदावनाय बायदि रोखोमनि मेथाइफो खौ जों खननानै जोङो बैसागुखौ जानाय जायो नोंथां दा अब्ला जोंना समनिबो आं खाल नोंथां जोंना समावबो जानानानै फैबाय दा नोंथांजों बा नोंथाङा आंनो बैसागु रंजालि बैसागुनि बागै माखासे गोबां खोथाफोर खिथाबाय गासैबो सैथोजोब। आं मिथियैखौ मिथिबाय आं जोबोद गोजोनबाय दा नोंथांजों लोगो मोननानै जोबोद जोबोद मानि गोजोननाय थाबाय आरोखि ना? आ जोंनाव जिहेथु समा फैबाय न नों नोंथां अब्ला जोङो दोन्थ'लायसिगोन नामा नोंथां? दा जों उननि मोजां आयदायाव जों लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आसा खालामसिगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। गोजोन्थों।
औ औ।